औ खोनादों ।
औ-औ -ओ नोंथां आं नोंथाङा खबरा मोजां ना।
मोजां नोंथां मोजां।
आ
दाथ' नोंथां नै जिरायनानै दंथ' फैयो जेबो मावथ'वाखै।
आ ओरैनो खबरफोरा मोजां ना।
औ मोजाङानो नोंथांनियालाय।
आंनाबो बो मोजांङानो दे खबरफ्रा औ।
फोरनि गायनाय फुनायफ्रालाय बोरै सोलिगासिनों नोंथांमोनथिंलाय
ओ गाय-गायनाय फुनायाथ' दायो जोंहा गायथ'वाखै खिन्थु गामियाव बहुत मानसियानो गायबाय दा
औ औ औ
स' आं नोंथांनाव नोंथाङा फ्रिबा मोनसे खोथानि एसे इनफरमेसन लानोसो आं नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन
औ बुंजागोन
अ दा नोंथाङा दा कुइसना बेनोदि नोंथां ओ दाथ' बैसागुआथ' थांबाय थेवब्लाबो आं एसे बैसागुनि बागै नों बिथांनाव ओ एसे इनफरमेसन लानो नंदोंमोन आरो जेन बैसागुआ मालानिफ्राय जायो बोरै जायो मा खालामो ओ बिनि बागै एसे नोंथांनो सावरायनो नुदोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा फ्रिबा एसे फोरमायलाय
उम-उम जागोन औ दा नोंथां बैसागु होनोबाथ' बयबो मिथिखागौ जोंहा बर'निनो मोनसे दोरोङारि हारिमु बे गोदो-गोदाय आबै आजौनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे हारिमु आरो बेबो मोनसे रंजालि हारिमु रंजाथाइ आरिमु आरोना नोंथां दा जोंहा बैसागु बुङोब्ला गोदोनि समाव आरो दानि समाव बैसा गु रंजानायफोरनि रंजानाय माखासे आदब खायदा फोरा माने गोबां जों सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां गोदोनि समाव जोङो माने मा होनो बैसागु रंजानाया खमैब्लाबो गोदोनि समाव दान मोनसेया गोदो रंजायोमोन बैसागुखौ गाजा-गोमजायै न'-न' बा न'खर-न'खर ज'-ज' रंजालायोमोन बोराय बुरै गथ' गथायनो दा जोंहा फैयै-फैयै फैनानै दा जोंनि जि गोनोखो मुगा बेवहाय माने जोंहा मानो बैसागु रंजानाया माने गोबां खमायबोनायखौ नुबाय आरो जों दानसे नंलिया जोंहा दा बेयाव ओ से सप्ता बा सानबा द'सान बेफोरबायदिखौल' जों नुसै आरो बेबायदि रंजानायखौल' जों नुसै आरोना दा जों बुंनो हागोन जे जोंहा बुंनो थाङोब्ला माने जोंहा जोंनि जि दा दानि समाव जोंहा बै बैसागु रंजानायनि माखासे खान्थिफोरा जाहैबाय ओ फार्स्टआवनो जोंहा मोसौ बैसागु जायो बिनि उनाव मानसि बैसागु जायो आरोना नोंथां दा जों मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौखौ फिथाइ सामथाइनि माखासे थाइखा फान्थाव बिदिनो मा होनो उम लाव बेफोरबायदिखौ माने औवा खा थि जिरनानै बेयाव माला सुनाय जायो माला सुनानै मोसौनो गानहोयो मोसौनो जेब्ला गानखांगोन अब्ला गानो खांनायनि उनाव मोसौ बै जोंनि ओंखाम जाग्रा थौ खिथुनिफ्राय सा-हांगार हख'ना नै बेखौफ थाव नालेंखरजों फोन गलायनानै ओ थाव नालेंखर थाव गोथांजों गलायनानै ओ फोथा खालामनाय जायो बे फोथाखौ जोंहा थालिर गांखंखौ लानानै बेजों थालिर गांखंजों थुनानै फोथा फोननाय जायो । मोसौनाव मोनो मोन बि-बिखुं दा बेखौ फोनखांनायनि उनाव जोंहा मोसौखौ होना लाङो ।
ओ मा होनो उम दैमा फारसे होना लाना थाङो आरो बेवहाय सौराय बायदिसिनाबो जाहोनाय जायो मोसौनो सौराय एवनानैबो मोस- मोसौखौ ओ दैमा राव होना लांनानै मोसौखौ मोजांयै साफा थुखै थुखैखांनायनि उनाव बे दैयावहाय ओ मा होनो मोखोना बिबार बायदि गय जरा बिदिनो फिथाइ सामथाइबो मोसौनो माला गानो बेखौ हानानै होनानै एसे ओ गय जरा फाथै जरा होनानै थालिरलायावहाय एसे मा होनो दैखौ सनमान लानानै मोसौखौ हगारसारनानै होनाय जायो सानसेनि थाखाय ओमफ्राय जि जोंहा फुंनि समाव बे मोसौ थुखैनाय बायदिसिना हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनाव जोंहा बेला सियावहाय ओ मा होनो जोंहा बैसाग ओ माने बेलासियावहाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे गोथां मुवा हाग्रा बंग्रा मा मैगं थायगंफोरखौ जोङो जौसे जिथा मान मैं कालेक्ट खालामो आरोना बुथुमनानै लान फै लाना फैखांनायनि उनाव मोना मोन बे मै मैगंफोरखौ माने हाग्रा बिलाइफोरखौ माने सायनानै साफानो संनाय जायो आरो ना माने दाउ बेदरजों संनाय जायो दाउ बेदर बा बायदिसिना बेदरफोरजों संनाय जायो । अमा बेदर जा दाउ बेदर जा बेफोर माने लगायनानै संनाय संनानै जों बिदि बे मोने मोनायाव जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो मिथिजोबो। ओमफ्राय बिनि नेक्स्ट दिना जोंहा माने मानसि बैसागु जेराव जों मानसिफोरा माने सनमान लालायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। माने गेदेरा उन्दैखौ बोर होैयो माने उन्दैया गेदे- खौ सनमान होयो बेफोरबायदिनो सोलाय सोल' माने समान होलाय लालाय आरो। बेबायदिखौ जों नुयो आरो मानसि- बैसागुआव। ओमफ्राय बिदिनो जोंहा बेबायदि सनमान लालायनाया सानसे था सानसे थाङो बिदियैनो। बिनि उनाव अखा- नायै गामि गामि जोंहा बिहामजो पार्टि बोराय-बुरि पार्टि गथ'-गथायाइ पार्टि बिदिनो माने ओ ज' ज'बो जायो। माब्लाबा बोसोरावबा माब्लाबा मा होनो आलदा आलदाबो मोसायो। बिदिनो ज' ज' माने न'खर न'खर न'खर मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो। जोंहा बे मोसानायनि बिथिङावबो जोंहा बर'निनो माखासे ओ दामजुफोर दङ। गोदो गोदोनि मा होनो ओ माने आदु-आदुङरारि ना मागोन बेखौ? औ दोरोङारि दोरोङारि माखासे दामजु दामजुफोर दङ। दा बे दोरोङारि दामजुफोरखौ जों नानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो। जेराव जोंहा दङ खाम-सिफुं सेरजा गंगोना बेफोरबायदिबो माने लानानै मोसानायखौ जों नुयो। नाथाय दायो एसे खमायनायखौ नुबाय आरो ना नोंथां। दायो माने गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय - थ्रि इलेट्र मा होनो बेखौ इलेक्ट्र'निक जि बुस्थु ओ बक्स उम साउन्ड बक्स बायदिजोंबो मोसानायखौ जों नुनो मोनसै आरो दानि समाव। बेबायदिनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो। दा नोंथाङाबो एसेसो बा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बै- बैसागुखौ माबोरै फालियो? बिनि सायाव नोंथाङाबो जा एसे मोनदांथि दङ बेखौ आंनो फोरमायना हरदो नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां। ओ ओ दा नोंथाङा बुंनाय बादिनोथ' ओ जोंथिंबो बैसागुआ आजिखालि इसिबां माने ओ गोबाव रंजानाय जाला बैसागु बोथोराव। गो-गोदोथ' जों मिथियोमोन गोदो जोंनि आबै-आबौआ फ्राय बैसागुखौ से से मास से से से मास मानि माने माबायोमोन खुङोमोन रंजा रंजा। फालियोमोन‌ दा आथिखालाव फ्राय से खप्ताखौनो बांसिन- बांसिन फारिफ्रामला सानथाम सानब्रैल'सो फालियो ओ दानि जुगाव। ओ स' जों ओरैनो मिथिागौदि बैसागुआ ओ बैसाग दाननि से आरो इंराजिनि एप्रिल दाननि से ओ सरि जिब्रै जिब्रै थारिख निफ्राय स्टार्ट जायो नङा होमबा?
नोंगौ नोंथांं।
बेनिफ्राय सुरु जानानै जेरैबायदि नोंथां बुंनाय बायदि मोसौ बैसागु थायो मानसि बैसागु थायो नाथाय गोदोनि दिनावहाय गोबां माने नाम दोनोमोन बैसागुखौबो। फार्स्टआवथ' जेनेबा मोसौ बैसागु मोनथि- बैसागु बिनि उनाव सैमानि, अमानि, दाउनि, हांसोनि बिराद बिदि बैसागु थायोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ आथिखालाव बेफोरखौ गोबां सुबुंफ्रानो मानिला फ्राय नुनो मोनला। ओ जेनथेन बिसोरो मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु बिसोर मोननैखौल' नुनो मोनो। ओ मोसौ बैसागु- खौ जेरैबायदि नोंथांमोननि बायदि ओ फुङावनो जेनेबा न'खरनि गाहाय गाहाय बिमा बिफा एबा बिबौफोरा सिखारनानै न'खराव फिसिनाय मोसौ मैसोफोरखौ ओ गलिनिफ्राय माने बाहेराव दिहुनस्रांनानै ओ बिसोरखौ थुखै थुखैखांनानै थुखैखांनानै फोथा- फोथा आरि फुनखांनानै ओ हांगारनि फोथा होनो बेखौ ओ हांगारनि फोथा एखौ बोइ औवानि- औवानि मोनसे फोथा थुग्रा हासुं बानायनानै बेखौ थुनाय जायो बे बिनि उनावहाय मोसौनियाव ओ औवानि थेवल जिरनानै बेवहाय बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथायाइ जेरै फान्थाव ओरैनो लाव हाइजें सरि हाइजें नङा हालदै
आ
हालदै आरो थाइ खा बायदिसिना आरिनि माला सुनानै मोसौनो गानहोनाय बेयो बिनि उनाव मोसौखौ ओ हगारनाय जायो आरो माने ओ बिनि उनाव बे- बे दिनखालिनो ओ जोंनि गामिनि गोबां सुबुंफोर जेनेबा बेमार आजार खारनायनि बोसोर गोदाननि नामै ओ बायदि जेरैखानि मैगं थाइगं जेरै ओ हाग्रानि मैगं थाइगं बुङोब्ला जेरै ओ मैथा इन्दि बिलाइ मोखोना बिलाइ खान्थाल बिलाइ बायदिफोरखौ बिसोरो बुथुमनानै माबायो बेदर आरिजों संनानै जायो
उ
ए
बेनोसै आरो आरो बिनि उनाव फैयो मानसि बैसागु मानसि बैसागुआवबो बिदिनो गोबां सुबुंफोरा बुं फुङावनो सिखारनानै गावजों गाव सनमान लालायो गिदिर गिदिराव उन्दैखौ खुलुमो आरो उन्दैया अ सर गिजिर उन्दैखौ सनमान होयो आरो उन्दैयाबो गिदिरखौ खुलुमो औ बिदिनो गाव माने गावसिनि धोरोमनि हिसाबै सनमान लालायो जेरै ओ बिदिनो- बिदिनो बाथौ फ्रा गावसिनि गारजायाव माबालायो आरो माबाफ्रा ब्रह्मफा बिदिनो न'आव जैग्य' आरि होनानै माबायो ओ खुलुमलायो बेफोरनो आरो बिनि उनावहाय बे से थारिख खालिनो ओ गामिनि बोराय बुरै गासैबो माने खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै रंजायो नाथाय आथिखालाव गोबां मानसि ज ज'यै रंजानाय नुनो मोनला ना आलदा आलदा रंजानायखौ नुनो मोनो बोराय बुरिया एक्सट्रा बिदिनो सेंग्रा सिख्लाया एक्स्रा गथ' गथाय एक्स्रा बिसोरो बेफोरखौ आलदा आलदा रंजानाय नुनो मोनो खाम सिफुं सिफुंसो जथा सेरजा आरि लानानै ओ स जोंहा टाइमा जाबाय आनो नोंथांनि रायल्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे दे होमबा ना बै बायदिया